थां नोंथाङा खो-खोनादोंना मोजाङै?
औ मोजां खोनादों नोंथां ।
अब्ला नोंथांनाव ओ दायो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा खासे आ-आयदा फोरनि सायाव ओ सावरायनो थाखाय नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन नोंथां हागोन ।
अ । बिदिब्ला जों आयदायानो जाहैबाय जोंहा दिनै माने आथिखाल बिथिङावथ' सोलोंथाइ गैयाब्लानो ओ जेबो जाया नालाय नोंथां? माने बेनिखायनो जों ओ इज्जुकेसन होनोब्ला मा बुस थु जों इज्जुकेसनखौ माबादि लांनांगौ एबा सोलोंथाइखौ जों माबोरै फोसाबनो नांगौ गामि ओनसोलाव एबा गावनि जिउआव । बेफोरनि थाखै नो एबा बेफोरखौ सावरायनो थाखाय ओ नोंथांनाव फन हरनाय जादों आरो नोंथां ।
औ जागोन दे नोंथां जोबोद मोजां जोबोद मोजांनि आयदानि सायाव नोंथाङा सावरायनो फैदों आं जोबोद गोजोनदों नोंथां अब्ला नों थाङानो जागायजेनदो सोलोंथाइनि बा इडुकेसननि सोमोन्दै ।
जागोन नोंथां जागोन माने जों आथिखाल बिथिङाव थ' ओ नोजोर होनानै नायोब्ला नुनो मोनो ना ओ गोबां दिडिजिटेल मुगा जानानै फैबाय आरोना नोंथां?
उम नंगौ नोंथां ।
दिडिजिटेल मुगाजों गोरोबनो थाखाय जोंनो सुबुं माहारिनो मा नांगोन जोंनो सोलों थाय नांगोन आरो ना जाय जाय सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा दानि ग्लबेलाइजेसन मुगायाव जों माबोरै गोरोब फानो ना जों दिनै ओ बर' हारि एबा सुबुं माहारिया बै दावगानाय हादोरफोरजों एबा गामि ओनसोल ओ स्टेटफोरजों गुबुन हारिफोरजों जोंनो मा नांगोन बेसोर जों समान-समान खारफानो थाखाय जोंहा दिनै ओ सोलोंथाइनि गोनां जानानै फैबाय आरो नोंथां ना जायखौ जायखौ जों बुंनो थाङोब्ला दोनैनि दिना माने बादायलायनायनि मुगा जानानै फैबाय आरो नों
उम नोंगौ नोंथां ।
जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जों बुंनो हायो माने मेगन नुनानैबो मेगन नुयै बायदि होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां ।
उम-उम-उम नोंगौ ।
खौनो साननानै लानांगोन माने गोदोहाय ओ जोंनि बिमा-बिफाफोरा जोंखौ ओ एबा गावसोरो गोबां सोलोंथाइ लानो हायाखैब्लाबो ओ दोनैनि समाव ओ जोंनि लाइमोनफोरखौ एबा फिसाफोरखौ सोलोंथाइनि फारसे ओ गोबां नोजोर होनानै ओ गोबां मोजां-मोजां फरायसालिफोराव फोरोंनो थाखाय गोसो होगासिनो दं आरो नोंथां ।
औ नंगौ नोंथां ।
नाथाय जोंनि माखासे लाइमोनफोरा आजिखालि एबा दानि बिथिङाव ओरैबायदि नुनो मोन्दों नोंथां माखासे फेग्रा बेसाद जानानै गावनि लाइफखौ बरबाद खालामनाय माखासे बाइक सालायथिंनानै गावनि लाइमोन खौ ओरैनो थांगार होनाय माने बेफोरखौबो जों नुनो मोनदों आरो नोंथां जुदि जोङो ओ सासे लाइमोन जानानै नोङो बाइक सालायनो एबा मोजां मोनोब्ला जों दिनै ससियेल मेडियाफ्राव नुयो गोबां मोजां मोजां राइदारफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बै नों ओरैनो गामियाव बाइक सादावनाय बिमा बिफानि सिगाङाव बाइक सादावनाय बेफोरखौ खालाम मा लाबानो बै जेनोखि मोजां सासे राइडार जानो हायो बेफोराव थाङोब्ला माने जों जोबोद मोजां मोनो आरोना नं सानोब्ला माने बेफोरबो मोनसे सोलों थाइ होननानैनो जों साननो हायो आरो नोंथां ना
औ बेफोरनि गेजेरजोंबो राइडारफोरनि गेजेरजोंबो जोङो बुहुमाव बा जोङो सुबुंफोरनि गेजेराव गावखौ मोजां सिनायथि होनो हायो नों औ नोंथाङा थारै थखौनो बुंदों नोंथां दे अब्ला नों खिन्थाबावदो नोंथां फंनैसो मोजां मोनदों
जागोन नोंथां जागोन जों सोलोंथाइ होनोब्ला‌ ओ जों बेखौल' बुंनो नाङा दि माने जोङो स्कुलाव फरायोबाल' ओ बिजाब फरायनानैल' एबा बिजाब फरायनायखौल' जोङो सोलोंथाइ बुंनो हाया आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
सोलोंथाइ होनोब्ला बुहुमाव नुनाय गासै फारफ्रोम बिथिंखौनो माने सोलोंथाइ एबा सोलोंनायनि बिथिङाव लाम नो हायो आरो नोंथाङा जेरै जोङो ओ फुटबल गेलेनाय एबा जोलुर गेलेनायखौनो बु एबा भलिबल जाय बुलुर गेलेनायखौनो होन काबादि गेलेनायखौनो होन गरखा गेलेनायखौनो होन आरो बेफोरबो गासै बिथिङाव नायोब्ला माने जोङो ओ सोलोंथाइया जोबनानै फैया आरोखि नोंथां माने
नोंगौ नोंथां
बेखौ जुदि जों जोंनि जिउआव सोलोंनानै लानो हायोब्ला जोंनि समाजाव जोंनि ओनसोलाव माने सासे गोरों महरै जों दिन्थिनानै एबा गावखौनो गावखौनो सिनायथि होनो हागोन आरो नोंथाङा आरो खालि बिथिङाव जों बेखौबो नोजोर होनो हायो नोंथां माने जाय बिथांमोना दिनै गोबां सोलोंथाइ लाबाय नाथाय सोलोंथाइनि अनगायै सोरबा एम ए, बिए ग्रेजुएट, आरो पि एइसडि खालामबाय नाथाय साख्रि मोन थाङाखै आरोना नाथाय बिथांमोना बो माने सोलोंथाइखौ लानानै जुदि साख्रिनि उन उन खारफायाला बिथांमोन लेखा गोरों सुबुंफोराबो ओ आथिखाल बिथिङाव बै गामि ओनसोलाव थानाय बिथांमोनखौ कचिं होनायनि गेजेरजों माबा मोनसे सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ ओ गोजौ थाखोआव लाबोनो हायो आरो नोंथाङा ना आरो जों लोगोसे बिथांमोना ओ बिगियान मुगाजों खारफानाय जेनाखि ओ आबादनि बिथिङावबो गोबां रोखोमै ओ माने उन्दै उन्दै गथ' देरबोनायफोरखौ सोलोंथाइ होनो हायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नांगौ
नंगौ औ बेबायदिनो नोंथाङाबो जे सोलोंथाइनि बागै गोबां एबा एसेब्लाबो मिथि थियो जानो हागौ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ हागोन नोंथां हागोन नोंथाङा एसे आग आथिखालाव सोलोंथाइनि बागै गोबां मोजां मोजां बिबुंथि होलांबाय बिनि सायावहाय थारैनो नोंगौ। नोंथारगौ बिराद मोजां गोजोननाय मोनदों आं नोंथां। थारैनो बेफोरबायदि नोंथांनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंदों बेफोरखौ जों मिथिनानै लानाया गोनांथार। आरो माखासे मिथियै फंबाय बिनानाव जोंनि इयुन जोलैफोरखौ मिथिहोनांगोन बा जों फोरोंनांगोन। सोलोंथाइनि बागै नोंगौ नोंथां सोलोंथाइयानो जादों मा जोंनि जिउनि सुबुंनि थांना थानायनि मोनसे गेदेरथार बिबां माने सोलों- सोलोंथाइ गैयाबानो मा मुलुगाव बा बुहुमाव जों साना माने जों दावबायनो हाया।
नंगौ -नंगौ।
गुन गोनां सोलोंथाइ जानो थाखाय सोलोंथाइ गोनां जानो थाखाय जोङो मा गुन गोनां मानसि जानो थाखाय जोङो मा सोलोंथाइ लानांगोन। नोंगौ नोंथाङा एसे सिगाङावनो होनलांदों सोलोंथाइखौ जोङो जोंङो बे फरायसालियाव थांनाय बेखौल सोलोंथाइ होना। जोङो सोलोंथाइजों लोगोसे गोबां बेवहाय सोलोंथाय हाबनानै दङ जेरखम जोङो बुंनो थाङोब्ला ओरै ससियेल वारकाराव खामानि -दामानि मावनाय माइ गायनाय खाम दामनाय दामग्रा देनाय दामनाय न बां बानायनाय
नंगौ -नंगौ।
ओरैहाय गारि मटर बानायनाय इन्जिनियार आरो बाइक सालायनाय साइकेल सालायनाय राव सोलोंनाय बिदिनो गुबुननि राव सोलोंनाय गोबां बायदि सोलोंथाय दं बायदि -बायदि रोखोमनि नोंथां। नोंथाङा थारैनो सिगाङावनो थिगखौनो बुंलांदों।
औ नोंथां।
दा जोङो बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंनि बर समाज आवहाय सोलोंथाइया सिगांनिफ्राय एसे बिनिफ्राय दावखोनायफ्राय एसेबाबो मोजाङाव फैदों। दा जोंनि सिगाङावहाय मोजां ओरै डक्टर इन्जिनियार गैयामोन। दा मोजां- मोजां डक्टर इन्जिनियार जानानै फैबाय आरो मोजां प्रफेसार प्रफेसार दं मास्टारफोर गैयामोन दा प्रफेसार मास्टार मोजां- मोजां मोजां सोलोंनानै बेबाय दा ओरै मोजां- मोजां ओरै इउ पि एस सि कचिंफ्राव पास जानानै मोजां- मोजां
नंगौ- नंगौ।
बेफोर मा जोंनि बर हारिनि सोलोंथाइनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव गोनां माने गोबोद जोबोद- जोबोद मोजां जों बाख्नायनांगोन बा जोङो बेफोरखौ जोङो थुलुंगा होनांगोन नोंथां। दा सापस आं एगजामपोल दोननि सोलोंथाइ सापस जोङो सासे मानसि दा लेखा फरानि सोलोंथाइ गैयाब्लाबो जोङो मा बेयो मोनसे आबाद मावनायनि सोलोंथाइजों बियो मा गावनि जिउखौ थांना थानायावहाय ओ-राफोद समायना मेहेर गोनां खालामना लानो हायो।
नंगौ- नंगौ।
ओं आबाद माइ आबादनि सोमोन्दै नोङो माइखौ मारै गायो मारोरै फुयो जोङो मा समावहाय जोङो हासार होयो मा बोथोराव मा दिनाव जोङो मा आबादखौ माव मावोब्ला जोङो बेखौहाय फिथाइ मोननो हायो बिनि सोलोंथाइखौ जोङो लेखा फरानि सोलोंथाइ नङाबाबो बेखौ लानानै जोङो मा जिउआव थांना थानो हायो नोंथां।
थां नंगौ।
दा नोंथां नो आङो बेफोर सोलोंथाइनि बागै फोरमायबाय अब्ला नोंथाङा फंनैसो फोरमायबावदो सोलोंथाइनि बागै माने आं फोरमायबावनांगौ दंमोन आं मा ओरै देहाया एसे माने गगा मोननानै दङ नोंथां दा आं नोंथांनिफ्राय माखासे सोलोंनानै लाबावनि नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन बिदिनो नोंथां माने जों ओ आथिखाल बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइ होनोब्ला जोंनि बिमा बिफायाबो सानो ओ डक्टर जानाय इन्जिनियार जानाय प्रफेसार जानाय नैबेफोरखौल' जोंनि बिफाया ओ नुहुरो आरोना ओमफाय जुदि बैफोरावहाय ओ जोंनि गथ'आ ओ साक्सेस एबा ओ गोजौ सोलोंथाइयाव कमप्लिट एबा गभारमेन्ट जबफोर मोनाब्ला माने बिमा बिफायाबो बिथांमोन खौ रायो आरोखि मानो साख्रि मोना मानो साख्रि लायाखै डक्टर जानांगौ इन्जिनियार जानांगौ नाथाय जुदि बै ओ बिथांमोना डक्टर जानो इन्जिनियार जानो गोसो गैयैखौबो आजिखालि बिथिङाव मा बिमा - बिफाया ओ बैफोरनि फारसेल' नारसोमनायखौ नुयो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
ओ आथिखाल बिथिङाव बेफोरबायदि जानांगोन जे जोंनि बिमा बिफायाबो बै गथ'आ जाय सोलोंथाइ लानो गोसो बे गथ'आ बबे आयदायाव गोसो जानानै दं हयथ' ओ आबादारि जानो गोसो जानानै दं सोरबा गेलेनायाव ओ गोसो जानानै दं। जुदि बेफोरखौ ओ बै गथ'नि टेलेन्टखौ नायनानै जोङो मोनसे लामाजों थि देखायनानै होयोब्ला माने बिनि गथ'नि लाइफआ साक्सेस जानायखौ जों नुहुरो आरो नोंथां। माने बेफोरनो नोंथां जों ओ सोलोंथाइ होनोब्ला जों माने बुंनानै एबा फोरमायनानै फोजोबनो हाया आरो नोंथां माने बेफोरखौनो जों रायखांनो हायो आरो नों
औ नोंथां नंगौ।
नोंथां माने नोंथांजों बेफोरबायदि सोलोंथाइनि बागै ओ सावरायनो मोननानै गोबांथार गोजोननाय मोनदों। इयुनफ्राव बिदिनो ओ सावरायफिननो मोनगोन होननानै नोंथा
औ औ जागोन दे नोंथां अब्ला जों दोनथ'लायसै नोंथां औ नोंथां।